नोंथां खोनादोंना?
दा जोङो सोलों फोथाय लानायनि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
औ औ।
दा सोलोंथाइ होनना बुंनो थाङोबा बेनि सायावनो एसे सानैजों सावरायलायनोसै।
औ औ औ औ जायो।।
दा जोंनि जिउआव सोलोंथाइया मानो गोनांथि जानानै फैयो नोंथांआ बेनि सायाव एसे सुंदै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। दा मोजोमसे गियजों आङो माखासे आंनि गोसो सिंफ्राय साननाय बुजिनायजों आङो फोरमायनो सानबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइया जोंनि माने आरो बेखौ जोङो जोनोमनि माने सोलोंनो गोनां जायो जेरै
औ।
देरनानै जेब्ला बोसोरथामोै बेनिफ्राय जोङो बा सोलोंथाइयाव जोङो माने ननि मानसिफोरा माने हरो आरोना खोनादोंना?
खोनादों नोंथां
दा बे दा बे माने उन्दैनिफ्रायनो हरनांगोनां दा बर मिडियामफोरावबा बा बांसिन बोसोर द बोसोर बेनिफ्राय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना दा
उम
दिनैनि बुहुम जोङो सोलोंथाइ गैयाबा मेगन नुनाबो नुयि बादि दा सोलोंथायानो जोंनि मेगन गासैबो गुदि दा सोलोंथाइ गैयाबा जोङो थारैनो बे दानि बुहुमाव थांना थानाया माने गोब्राब आं मोनफ्रोमबो बिथिङावबो माने जोंनो सोलोंथाइखौ माने नांगौ ओ सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दं दा सेथिजोंनो नांगौ जानाय सोलोंनाया जाबाय आरो उनाव जोंहा गोबां गोबां बिथिङाव धोरोमाव लानांगौ थायो गोबां बिथिाव जोंहा माने सोलोंथाइ दं जेरै
खालामनो हायो जों आंङो बेनिफ्राय उम क्लास फाइभ क्लास ओइद बिदि मेट्रिक मेट्रिक पास जागोन आरो बेनि उनाव मेट्रिकनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन माने आयदायाव खमारस साइनस बायदि बायदि आर्स लाबा जोङो ओरैनो ए
जोंङो जोङो आनार अनार्स लानो हायो माने मेजर मेजर साबजेक्ट बुङो जायखौ जोङो बियो जाय बिन्दु किसु बर' एमाल इंलिस आरो बायदि बायदियाव लानो हायो
बे बेखौ आबुङै खालामनानै बिदि बि एड आर्स कलेजफोराव जोङो
उम
जानो हायो आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव ए सि एस बिदि एगजामफोरखौ जोङो होनो हायो आरो ना दा दा बे औ
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदो
औ औ
उम दा सोलोंथाइ गोनां समाज आरो जेनेबा सोलोंथाइ गैयै समाजनि गेजेराव नोंथाङा मा फारागखौ नुनो मोनो बेनि सायाव सुंद'यै फोरमायबावनांगौ नोंथाङा।
औ औ माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गासिबो जायो जोङो बुजियाब्ला मोनथियाब्ला जों माखौ
औ नंगौ
अब्लासो जोङो मावनो हागोन बिजाबाव मोनना गोबां खोथाफोर दं दा जेरै
उम
दा बाथ्राखौ साननांगोन गोदो गोदायनि मुगायाव जोङो फिनना थानांगोन जेरै
उम
मोसौजोंनो एवब्ला लानायखौ जोङो गोदान मुगायाव जोङो दा रोंगौथि गोनां मुगायाव माने टेक्ट'रफोर जों एवोब्ला आरो गोदो हायाव दानि गोदान मुगा जों आ‌दबजों मावोब्ला नै बिगा थाम बिगायावनो जायो बे ओ बिगा जि बिगानि माने आबादखौ दा सोलोंथाइ गैयि होनब्लाथ' जों माने जोङो आरोना दा सोलोंथाइ गोनाङा जोङो इयुनखौ साननो हायो साननानै जोङो बाथ्रा लायो बबेब्ला बबेबा लामा सामाफोराव माबा मोनसे जाथाय जाब्ला जोङो मोनथिनाय हिसाबै जोङो जेरै नांगौ माने ओ‌ मा होनो बिथांखिफोरखौ लानांगौ जेनेबा मावनांगौ। बे खौ जों मावनो हायो जेरै हमना ला सासे मानसिया लामायाव ए क्सिडेन्ट जाबाय जोङो गोदोनि साननायजोंब्ला सोलोंथाइ गैयिनि साननायजोंब्ला बे एक्सिडेन्ट जानायखौ दाङोब्ला रैखा खालामोब्ला आरो पुलिस नि फारसे एसे प्रब्लेम फैगोन होननानै सानना‌ थायो
औ
दा बेफोरखौ जोङो मा होनो एम्बुलेन्स लिंहरनानैब्ला गावनि गारियावनो दिखनानै जोङो ओ‌ फाहामसालि सिम लानानै बे सासे मानसिनि सुबुंखौ माने जोङो रैखा खालामनो हायो बेबो मोनसे सोलोंथाइनि गोहो सोलोंथाइ गोनांनि आरो दा दोरोआव गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ जाबाय आरो बिदिनो जोङो बोलोजों मावनांनाय खामानिखौ गोदो दा जोङो सोलोजों आरो गियान जोंनो जोङो ओ पेन्टनि बोलोजोंनो जोङो मावना जोङो बोलोजों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै रोंनानै बिदिनो सोरबाबा डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि थासाराव मोनहैबाय सोरबाबा गिदिर गिदिर बिजनेस थिकदार बेफोर बेफोरबायदि जानो हाबाय। गासिबो मा होनो सोलोंथाइजों जाना फैनाय होननानै आं सानो आरो।
औ
औ
नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय सोलोंनो गोनां होन्नानै गावखौनो साननानै लायो। नोंथांनि बुंनाय गासिबो गिबि बाथ्राया थारैनो नंगौ। बेयो सैथो जों सोलोंथाइ लानो। गेजेर जों जेनेबा बोलोजों मावनाय खामानिजों सोलोजों मावनो हायो। बेयो थारैनो नंगौ। हेल'
औ औ
जोंनि आथिखालनि जुगाव मानसिफ्रा गासिबो सोलोंथाइ गोनां नालाय। बेखायनो जों जाययाव जाय बुस्थुखौ जों मावनो गोनांबा साब्रै साबा मानसि नांगौ जायो। बे बेखौ जोङो सोलो जों जेनेबा जों जायखौ मानसिआ मावो दा बेखौ मेसिन ओ बायदिसिना ओंखारबाय जोंनाव जन्थ बेफोरखौ बाहायनानै जोङो मावनो। हायो बेखायनो जोङो जायनि जायगायाव जि जोन मानसि नांगौ बेयाव मोनसे रबटजों बा मोनसे मेचनजोंनो जोङो मावनानै बेखौ दसे समनि गेजेरावनो जों फोजोबस्रांनो हायो।
औ औ।
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो दंबा आंनाव सोंजागोन नोंथां।
औ औ दा सोलोंथाइनि बेलायावनो जों सावरायबाय थानाय
नंगौ नोंथां।
औ औ दा जों सोलोंथाइ बुङोब्ला जोंनि थाखाय सेथि जायगा होननानै जोङो होनो गोनांखा मुगायाव बा सिगांनिफ्रायब्लाबो दा आं नोंथांनाव फंसे खोथा सोंनोसै दा गोदो जोंनि माने गामिफोराव सोलोंथाइफोरा एबा गोबां खममोन दा दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइ गोनां गोबां सुबुंफोर ओंखारबाय दा गोदो सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव गामिफोराव बेराम आजार जायोब्ला गुबुन राहा लायोमोन। आरो दा दिनै सोलोंथाइ गोनां बे गोनोखो मुगायाव बेराम आजार जायोबा जोङो हस्पिटाल बायदिफोराव लांनानै जोङो होखानायखौ मोनो दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बिजिरना होबा मोजां जागौमोन।
अ नंगौ नोंथां। दा आगोलनि बुंनो थांबा सोलोंथाइ गैयै मुगायाव माने जोंना गामि दथाफोराव बेमार आजार जायोबा बा जोंहा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनायबो दंमोन। आरो दा नोङो सासे गथ'आ बेराम जादों बा बियो गुजुजों बा गगा मोननाय जादों बे खौजोङो सोलों थाय गोयामोनना आगोलनि जुगाव बेखायनो जों डक्थरनाव लांनो गारै अजा बा बिदि तान्थ्रिख ट्रिपफोरनाव लांनानै बांसिनखौनो नायनायखौ नुनो मोनोमोन जों दा बेवहाय आं सानो जे अजानियाव नायबा बे बेरामा जायबा डक्टरनि मुलिजों हामनाय बेयो अजाया बेखौ फाहामनो सोखानो हायाबो जानो हानाय। जायनि गेजेराव जब्रा जानाय सासे गथ'वआ बियो गाज्रिनि सायाव गाज्रिनि हालोदाव फैनो गोनां जायो।
औ।
आ नैबे आथिखालनि सोलोंथाइ गोनां मुगायाव गोबां सालायनायखौ नुनो मोनो। दाना जोंना बिमा बिफा बा जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो गोबां सोलोंथाइ लानाय जाबायना। बेखायनो जों दानिया जब्रा जायोबाबो जों डक्टरनाव लांनानै ओ सोखाना लाना फैनायखौ बा हामनाय मोजां सिकित्सा खालामनाय जों नुनो मोनो अज जाफोरखौ बारा फोथायनाय खौ नुनो मोननाया आगोलनिसाय नैबे दानि सोलोंथाइ गोनां गोनोखोआरि जुगाव गोबां सोलायबाय होननानै आं सानो नोंथां।
औ औ नोंगौ। अब्ला जोंहा सावरायनाया माखासे थालांबाय अब्लाबो जोंहा सम जाबाय अब्ला जोङो दोननोसै ना नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।